नोंथां।
हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
आं खोनागासिनो।
खोनादोंना नोंथां? औ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंनिसिमबो।
औ औ औ। दानिया जों मेन टपिकखौ जागायसै ना मा होनो नोंथां?
औ बिदिब्ला जोङो दिनैनि जि सावरायनाय आयदा दावबायनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ दे दे दे नोंथां जायो जायो जायो। बिराद बिराद मोजां दे नोंनो जागायगोनदो नोंथां।
बिदिब्ला दावबायनाय होनोबाथ' जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जेब्ला जोङो ओ बेरायनो थाङो बेखौनो मिथियो नङा होमबा नोंथां? जोङो गावनि गोसोफोरखौ जेब्ला गोजोननाय मोना एबा स्ट्रेस जानानै थायो अब्ला जोङो जायगा बेरायोब्ला एबा दावबायोब्ला जों गावनि गोसोखो जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथाङा मा होननानै सानो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
थिग बेबायदिनो दावबायनाय दावगानाय होनोब्लाबोथ' जों बयबो मिथिखायो। नंगौना नोंथां?
औ नोंथां जिहेथु दावबायनाया मानसिनिनो मोनसे जोबोद गोनांथार बाहागो होननानै
नंगौ। नंगौ नंगौ नोंगौ नोंथां औ। जोङो सुखु दुखु माखासे जोङो माब्लाफ्राव दुखु जायोब्ला जोङो मोजां जायगायाव दावबायहैयोब्ला गोसोफ्रा मोजां मोनो। लोगोसे जोंनि गोसो जिउआबो रंजााखाङो। बेरायनो मोनोब्ला दावबायनो मोनोब्ला आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड जायगायावहाय गोबां गोबां मोजां मोजां दावबायग्रा जायगाफोर दंसै नंगौ ना नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड नि सोमोन्दै सेब्लाबो ‌ मा मा जायाबाफोरखौ मिथियो नोंथाङा खिथादो दावबाय ग्रा जायगानि सोमोन्दै बा बेफोरनि मुंफोरखौ नोंथां दे।
आंनि मिथिनायाव आं बांसिनै बै पिकनिक जाग्रा जायगा जेरैबाय दि ओ भैरोबकुन्दु
औ, नोंगौ नोंथां।
आरो बिनि उनाव दङ' बिथिं बगामाथि
नोंगौ नोंगौ।
आरो दङ' बैथिं सरलपारा
नोंगौ नोंथां। आजिखालि सरलपाराया औ, दे बुं दे नोंथां बुं।
आरो बेथिं जोंहा गोबां दावबायग्रा जायगा दङ' जेरैबादि ओ बावखुंग्रि हाजो
उम नोंगौ बिराद मोजां मोजां जायगा दङ' जोंनि बड'लेण्ड नि ओनसोलावहाय नोंगौ ना नोंथां?
औ नोंथां आरो जोंहा दङ' थिं ओ जोंहा हारिमायारि पार्क। माहारियारि पार्क नेस'नेल पार्क जि होन्नानै बुङो जों
जोंहा जोंनि बड'लेण्डआवबो दङ' जितु मानास नेसनेल पार्क
मानास नेसनेल पार्क औ।
राइमना नेसनेल पार्क
औ।
जों बेफोरावबो दावबायनो हायो बेफोराव दावबायनानै जोङो माखासे गियान बुथुमनो हायो, आरो लोगोसे जोङो जोंनि आबहावानि सोमोन्दैबो सोलोंनो हायो जों जिब जुनारनि सोमोन्दैबो मोनथिनो हायो जिहेथु जोंनि जिब जुनारफ्रा दायो जोबलांजोबनो हमबाय जिथु बेनि थाखाय जों मा खालामनाया मोजां बेफोरनि सोमोन्दै जों माखासे गियानफोरखौ बुथुमना लानो हायो नोंथां। नोंथाङा बिदिब्ला मा मा जायगायाव बेरायखो
आं बेरायनाया नोंथां बेरायबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावनो गोबां जायगायाव बेरायबाय आं नोंथां जेनेबा आ साफस हमना ला सरलपारा, सलरपाराआबो जोंनि ओरै समायना रमायना दावबायारि जायगा, बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ गोबां मानसिफ्रानो सरलपाराआव फैयो, गाव गावनि रंजानायखौ बेवहाय सुखु दुखु बयबो रंजाफैयो सरलपारा या जोंनि मोनसे बयजोंबो सिनायजानाय दावबाय ‌ यारि दावबायग्रा जायगा आरो बेजों लोगोसे दंबावो ओरै जोंनि क'क्राझार ओनसोलावहाय ओ दिरबिल दङ' दिप्लाइ दङ' राइमना दङ' आरो दंबावो ओरै बावखुंग्रि बिफोर गोबां मोजां मोजां जायगा नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बड'लेण्ड एरियाआवहाय बिफोरो मोनसे सम्पद। गोबां मानसिफ्रानो बेयाव फैनानै गो जान गोजान जायगानिफ्राय दावबायफैयो आरो गोबां मानसिफ्रा बेवहाय पिकनिक जाफैयो, दा बेफोरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ मिथिहोजानाय बा ओ सिनायजानाय मोनसे जोंनि मोजां जायगा दावबायग्रा बियो नोंथां। दा नोंथांमोननि जायगाथिं मा मा सिनायजाथाव जायगाफोर दङ नोंथाङा खिन्थादो फंनैसो
जोंनि जायगाथिं ओरैनोथ' बै पिकनिक पिकनिक स्पटफोरानो दङ। पिकनिक जायग्रा जाय जायगा आरो ओरै खाथिथिंजाय जिहेथु बुहुम नाङैनो मुंदांखा ओ
औ
जायखौ बुहुमावनो मोननाय जाया बै जिबखौ मोननो हानाय मोनसे ओ वाइल्ड लाइफ सेंसुरि दङ जायनो जाहैबाय बर नदि व वाइल्ड लाइफ सेंसुरि
औ
जेरावहाय जोङो बेवहाय बुहुमावनो मोननो गैयै जिब मोननाय जायो जाय जिबनि मुङानो जादों अमा थावख्रि।
औ नंगौ मिथिगौ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
बै अमा थावख्रिया बुहुमावनो जोबलांनो हमनाय मोनसे हारिसा
नोंगौ नोंगौ।
जाय हारिसाया बुहुमावनो जोबलांथारबायमोन बै हारिसाया बुहुम जाय ओ अमा थावख्रिखौ बुहुमावनो दिनै मोननो थांला बै हाग्रामायावल' मोननाय जायो। दा बेनि थाखायनो बियो जोबोद नायनो गोनां आरो सोलोंनोबो गोनां। जायगा होननानै जोङो साननांगोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो बिथिं जोंहा बुहुमनाङारि मोनथाम खना जिहेथु इन्टारनेसनेल बरडार होनना बुंनांगोन जेरैबायदि
ओ जोंहा ओ आसाम भुटान आरो अरुणाचल जोंहा बेवहाय सिमाफोरा नांजाबो। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय पिकनिक स्पटबो दङ बै जायगानि मुङानो जाबाय भैरबकुन्दु। बेवहाय बेरायनो जोबोद मोजां। खोलो खोलो बार बारो। बिनि उनाव जायगायाबो सान्थि
निजोम जायगा।
निजोम।
औ आरो आङो खोनानो मोनबावदों नोंथां ओ ओरैहाय जोंनि बड'लेण्डआनो गोलैयो बाक्सा ओरै सौकि हाजो ना मा होनो नोंथां?
औ नोंथां।
औ बिराद मोजां जायगाया बेथ' आं बयखौ खनसे थांनानै गाहाम नांदों बिराद मोजां नांदों। सुकि हाजोआवहाय ओरै भुटान बरदारबो जाहैबाय लोगोसे हाजो बे लामानिफ्रायनो बैग्रि बिफां सारि सारि मोजां समायना। जिब जुनारबो नुयो। आरो लोगोसे बयबो मानसिफोरा बेरायहैयो गोसोखौ मोजां नाङो आरोखि दै जिरि जिरि बोहैनाय। अन्थाइ बलदार बिदिनो जिब जुनारनि गाबनाय निजोम जायगा गोजोन बार बारो बिराद मोजां बिराद मोजां मोनदों आं नोंथां थांनानै
बै जायगानि नुथायाबो जोबोद समायना ना नोंथां
औ औ नोंथां बिराद मोजां गोसोखौ थांबानो गोसोखौ बिराद मोजां मोनखायो नों दुखुफोर जायोबा नोङो रंजानो लुबैयोब्ला बेफोराव थाङोबा गोसोखौ थांबानो नोङो सुखु दुखुआ बबेनिफ्राय आनज्रायलाङो जोङो मिथिस'नो हाया नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङा ओरै ओ बावखुंग्रि हाजोआव बेरायफैफेरबायना नोंथां
बावखुंग्रि हाजोआवथ' आङो थांफेराखै नोंथां थेवब्लाबो आङो खोनाबाय थायो नोंथां जायगाया जोबोद समायना नायनो होननानै आरो ओ बेयाव दावबायनो थांनांगौ होननानै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो बै बावखुंग्रि हाजोनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर एसे मोनथियो नामा जारिमिनफोर
बावखुंग्रि हाजोआव दावबायनायनि सोमोन्दै आं एसेब्लाबो मिथियो नोंथाङा आङो थांबाय दा आङो थांनाया बोसोरे थांनाय जायो जेब्ला नोङो बैसागुनि फार्स्ट दिनखालि बावखुंग्रि हाजोआव मोनसे ओ माबा जायो बेवहाय मोनसे गाखोनाय सम जायो माने बयबो दावबायारिफ्रा फैनानै गोजान गोजाननि दावबायारिफ्रा बेवहाय फैयो बैसागुनि से थारिख संक्रान्ति दिन खालि
औ गोबां गोबां गोजान गोजाननि दावबायारि
फैयो औ नोंथां फैयो बिराद गोजान गोजान दावबायारिफोर फैयो नोंथाङाबो फैफेराखैब्लाबो खोनादों मिथिगौ जानांगौ नोंथां बे
औ
बावखुंग्रि आजोनि सोमोन्दै
औ नोंथां
जोंहा फोथायनाय दंदि बैसागुनि से संक्रान्तिखालि फावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैयोब्ला गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै मानसिफ्रा गाखोफैयो फोथायनाय दंदि बेखौ गाखोयोब्ला माबा मोनसे साननाया जाफुंसारो बा गोदान बोसोरनि नामैहाय जोंनि बर' मानसिया बेवहाय फुरा हाजोखौ गाखोथारनो हायोब्ला ओ जोंनि साननाय हनाय गोसोआव मा साननाय मा लुबैनाय बे जाफुङो होननाय मोनसे जोङो मिजिं दङ बेखौ फोथायनानै जोङो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो आरो गोबां दावबायारिफ्रानो बेयाव बाहागो लाफैयो नोंथां नोंबो लाफै नोंथां
औ निस थारैनो सानसेब्लाबो थांगोन नोंथां
औ
बिदिब्ला जोंहा समाबो जोबना फैसिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां होमबालाय नोंथां उनावहाय लोगो मोनलायसिगोन ना मा होनो नोंथां ओ बे समखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंलाय नोंथां दे होमबालाय दोनथ'नोसै नोंथां
दे